नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
आङो नै दासो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दं आरोखि।
अ अ मा ओंख्रि जाखोमोन नोंथां?
जै जोंना ओंख्रिया आलु बाजा ओमफ्राय दालिसोमोन।
औ नोंथाङा खबरफोरालाय बोरै सोलिगासिनो दं दायो?
थिगानो दंमोन नोंथां ब‌र‌‌थमान नोंनालाय मारै?
औ आंनाबो थिगानो गेजेरावनो सोलिबाय दङ मोजाङैनो मोजां।
औ।
औ नोंथाङा दायो एसे फ्रिब्ला जोङो
औ औ।
सावरायलायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ नोंथाङा जानो हागौ माखासे गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय एबा खुगानिफ्राय खुगा बारस्लायबोनाय बा आबौ आबौ फ्राय खोनाबोनाय सल'फोर मिथियो जानो हागौ नङा होमबा नोंथाङा? औ नोंथाङा माखासे बेफोरबायदिनो गोसोआव थानाय बा रोंनाय मिथिनाय सल'फोरखौ एसे से फोरमायनानै एबा खोन्थानो हागोन नामा माने होनोबा सल'फोरनिफ्रायबो गोबां रोंगौथि मोनो नालाय।
औ औ।
औ बेफोर सल'फोरखौ आं खोनासंनानै मोजां मोनो रोंगौ गौथिबो मोनो बिनि गेजेरजों आरो गियानबो मोनो नालाय। औ नोंथांनिफ्राय आङो दा एसे एनै नोंथाङा जा हायो सल'फोर फोरमायनो हायोब्ला बेफोरखौ आं खोनासंनो होननानै सावरायनो फैदोंमोन आरो नोंथाङा
हागोन नोंथां।
औ।
आं बारा हाया थेवब्लाबो एसे नाजानोसै आरोखि आं जे हायो। थांनो फोरमायनो थाखाय आंबो मोजां मोनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासंनो। आरो फोरमायनोबो।
औ‌।
औ जोंहा बेफोरबायदि सल'खौ मोननो थांला नालाय आथिखालावहाय औ। गोदोहाय आबै आबौफ्रासो जोंनो खोन्थायोमोन बेफोरबायदि सल'फोरखौ आं जे नै नोंथांनो सल' खोन्थागोन बे सल'आनो जादों जे मोख आरो गोलेरनि आरोखि सल'आ।
औ
औ नोंथाङा एसे एसे खोनाबाय जानो हागौ मोख्रा आरो गोलेर सल'खौ
औ एसे खोनाबायमोन खोनालाय बार बहुद। गोबौ जाबायना उन्दै समाव खोनानायनाय दायो बांद्राय गोसोआव गैला आरो नोंथांनि ओफ्राय खोनानानै खोनो मोनोब्लाथ' जोबोद गोजोननाय थागोन नोंथां।
औ औ दे अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो
औ।
औ मोनसे समाव मासे मोख्राया मोनसे दैमा हाब्रांआव थायोमोन बे दैमायावनो मासे गोलेर आरो। बिनि बिसियाबो थायोमोन आरोखि
औ।
औ-औ। सानसेखालि गोलेरनि सिया मोख्रानि बिखाखौ बे खौ जानो लुबै लुबैदोंमोन आरोखि ना। सानसेखालि औ माबा बे बे गलेरनि बिसिया बे मोख्रानि लोगो जाबाय थायोमोन आरोखि लोगो थारमोन आरोखि नैबे मोख्राजों आरो नैबे गलिरजों सानसेखालि लोगो बिदि लोगो आरो सानसेखालि ओमफाय बे मोख्रानि बिखाखौहाय जानो बिबाय आरोखि ओ नैबे मोख माबाया मा होनो गलेरनि हिन्जावा बिसिया आं मोख्रानि बिखाखौ जानो लुबफैदों आरो गोलेर दाम मोख्राखौ थगायना थगायना बिखौ न'आव लाना थांनानै बिनि फखाखौ जानो थाखाय सानथांखि खालामनायसै आरोखि थगायना लानानै थांबाय आरोखि न'आवहाय बिदि आरो बिदिनो नाथाय मोख्राया जोबोद सोलो गोनां जानायलाय बिलोरनि फानदायनायाव गोलैयासै आरोखि
ओरै थगायना लांबाय नालाय बिसिया लिंहरदों होननानै उनावसो लामा ससेयावसो होनबाय आरोखि गोलेरखौहाय माबा मोख्राखौहाय। जे आंना बिसिया माबा जानो होननानै नोंनि बिथाखौ जानो लुबैदों होननानै उनावसो लामा ससेयावसो होनबाय आरोखि सालु नालाय आरो उनाव बिदि जेहनबाथ' डाइरेक्ट लांखाासिगौमोन आरो आं होआ होनबाबो लांखाखासिगौमोन आरोखि गोलेरा। ओमफ्राय मोख्रायादि जोबोद सालु गोरा नङा होमबा
हेल' हेल' हेल' नोंथां हेल'
औ खोनादों।
खोनादों नोंथां
औ खोनादों। हेलौ
औ फोरमायनो हागोन नोंथाङा
औ जोंहा लामा ससेयावहाय गोलिरा मोख्राजों थांबाय थानायाव आरोखि ना औ मोख्राया गलेरजों थांबाय थानायाव जे बेनि बिसिया मोख्रानि बिखाखौ जानो लुबैदों होननायखाय बोख्राखौ लांना थांनानैसो लामा स सेयावसो गेजेरावसो दै गेजेरावसो होनहैबाय आरो आंना बिसिया नोंनि बिखाखौ जानो लुबैदोंनो होननानै आरो मोख्राया मा मा मा सालाग खालामखो जिबायदि सालाग नालाय मोख्रयाथ' नङा होनब्ला
औ नंगौ
औ आंना बिखाया दंफां सायावसो दंफाय माबा मा दंफांमोनथाय ओ जामबु दंफांमोन आरोखि नैबे जामबु दंफाङावसो आंना बि खाया दं जाहैदों माने गारबोबाय आं बिखाखौ बिदि होननानै थगायबाय आरोखि मोख्राया सोलो खालामनानै आंना बिखाखौ आं बिखाखौ गारहरबायसोना थौ लायफिननोसै बिखाखौ होननानै दंफां सायावसो दं होननानै आंना बिखाया होमबा गोरलैा फिदिं फिनबाय आरो गिदिंफिनबाय आरोखि जोबोरैनो सोलो गोरा मोख्रा अब्ला
बिदिनो थाङै थाङै थाङै दंफां सायाव मोनहैबाय आरो बिदिनो खनसे दंफाङाव गाखोफिनबाय बि बारनानै ओमफ्राय जाम्बा हानानै ओ लावथिजों बुबाय आरोखि गोलेरखौहाय खोनादोंना
औ खोनादों
औ गोलिरखौ लावथिजों बुबाय आरो आंखौ जानोगिरदोंमोन होननानै आरो ओ बिदिनो आं नोंनो अननानै बेनो मोख्राया दोलेरनो सानफ्रामबो बिदिनो माबा जाहोबाय थायोमोन आरोखि नैबे ओ जामबु खौ हाननानै जाहोबाय थायोमोन आरो नों आं आं नोंनि थाखाय बे बे फोरखौ जाहोदों आरो नों आंखौ। नोंनि बिसिनोसो जानो लांदोंमोन होननानै मोख्राया होनबाय आरोखि नैबेखौहाय मा होनो नैबे गोलेरखौ होनबाय आरोखि आरो बिदिनिफ्राय लोगो जायासै आरो सानसेखालि बिदिनो गोलेरा खैफोदाव गोलैनायखौ आं नुनो मोनबाय मोख्राया नुनो मोनबाय आरोखि जे जोंहा सिखारि मैहुर खालामग्राफोरा फैबाय आरोखि बे गोलेरखौ साबाय गोलेरखौ साबाय आरो गोलेरनि खिखौबो साबाय आरोखि आरो बे समावनो मोख्रासो खावब्ला नुजानानै बेखौ मदद खालामफिनबाय आरो अब्लाबो बेयो आंखौ जानोगिदोंब्लाबो होननानै होनबाबो बेखौहाय बोखारबाय आरोखि जेनिफ्राय रैखाथि होबाय आरोखि आरो बिदिनो गबायाइ आरोखि आरो मोख्राया माबाया गोलेरा आंखौ निमाहा होदो होनबाय आरोखि मोखाखौहाय बे दिननिफ्राय मोख्राजों गोलेरजों बारा बिदिनो लोगो जास्लाबासै बा बिदिनो गले गले लोगो जायासै आरोखि
औ।
बिदिमोन आरोखि काहानिफ्रा नोंथाङा मा रोंगौथि मोनदों बे सल'निफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ नोंथांनि सल'निफ्राय खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो जोबोद बेफोरबायदिनो नांगौखिनि गियान एबा आयदाफोरनि गेजेरनिफ्राय बे बायदि रोंगौथि थिखौबो बुथुमना लानो हादों आरो। बिनिस फोरायलांनाय सल'निफ्राय खोनासंनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो। जों बे सल'नि फ्राय बुंनो थाङोब्ला बेखौनो सोलोंनो हायोदि गावनि रोंगौथि दाब्ला बा गावनि गियानजों गावनि आइडियाफोरजों। जोङो बबेबा मोनसे जाब्रबथाय एबा बिदिनो खैफोद आफोदनिफ्राय जों गावनि रोंगौथि आरो आइदियाफोरखौ बाहायोब्ला जों ग-गयो। एबा नेवसिनानै फैफिननो हायो। जेरै मोख्राया गावनि सोलो आरो बुद्धिखौ बाहायनानै बै गोलेरा जे दै गेजेरावसो लांनानै बुंहैदोंमोन। गावनि बिसिया मोख्रानि बिखाखौ जानो लुबैदों। अब्ला बै समावहाय मोख्राया गावनि सोलो आरो रोंगौथिखौ सोलो बुद्धि बाहायनानै बियो औ बै गोलेरनि आखाइनिफ्राय गबोदोंमोन आरो गावनि जिउखौ रैखा खालामनायनिफ्राय गबोदोंमोन। बिनि थाखायनो जोंनो। बे सल'निफ्राय बेखौनो मोनथियो जोंनो मानो थाखाय सोलोंथांनांगौ। जों सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो गियान बुद्धि सोलो मोनो नङा होनबा नोंथां जोंनाव रोंगौथि। थाबब्लासो जोङो। गुबुन बेफोरबायदि गोलोरफोर बायदि जाम्बा एबा गुबुन मिथियि एबा फोथायजाथावै सुबुंफोरनिफ्रायबो जोङो बारग'नो हायो जों सोलोंथाइ थाब्ला बेफोरखौ जों बे सल'नि गेजेरजों हमदांनो हादों आरो। औ थेवब्लाबो बै मोख्रायादि गावनि रोंगौथि आरो सोलो बे जसेबांदि सोलो गोनां बेसिबांदि रोंगौथि गोनां। बे सल'नि गेजेरजों बे मोख्रानि गियाना। बेरखांदों आरो मानो होनोब्ला जेब्ला गोलेरखौ बै फानजारियावहाय नां मोन अब्लाबो बियो गावनि रोंगौथि आरो गावनि गोहो बोलो थानाय आरो गावनि गोसोनि इस्सा आरो मा होनगोन बे बेखौ रैखा जेब्ला गोरलैथ' जोलैथ' जानो नागिरदोंमोन नालाय मोख्राखौ। अब्लाबो बियो बैखौहाय बावगारनानै बैखौ मदद होनो थाखाय बेनावहाय रोंगौथि थानायखाय एबा सोलों बुद्धि थानायखाय बियो अब्लाबो बेखौहाय फिन सुथुर लाफिनाबालानो बैखौ फानजारिनिफ्राय बोखारनाया जोबोद मोजां जादों आरो बे मोख्राया। जोंनि सुबुं मानसिफोराबो बे बेफोरबायदिनो दं आरो जोंबो बिदिनो जानांगौ मोख्रा बायदिनो मोख्रा बायदिथ' जाथारनाङा बै सल' थानाय जा फोरमायदों बे बायदिसो जानांगौ आरो नोंथां। औ जा माने बै मोख्रानि केरेक्टारा बा आखुवा बेरखांदों बै सल'आव जोंबो बेफोरबायदिनो जानो हास्थायनांगौ आरो जानांगौ बेफोरबायदिनो जोंबो गुबुनजों बिदिनो बेरेखा मावफिन नागारासिन गुबुना बेरेखा मावब्लाबो जों बेरेखा मावफिना लाबानो जोङो बैफोरखौहाय मदद होफिननो हानायासो जोंनि गोनांथिसिन आरो जोंनि सुबुं माहारिनि नांगौसिनथार आरो बेफोरो बेफोरबायदि जोंनावबो आखु थानांगौ गुबुना जोंखौ सुथुर खालामब्लाबो जों गुबुनखौ सुथुर खालामफिनाङा फिन बिसोरखौहाय जोङो मदद खालामफिननांगौ बेफोरबायदि जोंनि गोसोआवबो गोहो थानांगौ आरो गुबुनखौ बेफोरबायदिनो निमाहा होफिननाय गोहो थायोब्ला जों गावनो खुट स्ट्रं जायो गावनो सोलोंथाइ गियान आयदाखौ सोरजिना लानांगौ बेनि थाखायनो गुबुना सुथुर सानब्लाबो नों सुथुर साननाङा हेफाजाब खालामनांगौ बेफोरखौ बेफोर ओ बै सल'नि गेजेराव बेरखांदों आरो आरो बै मोख्रैया जि जि हेफाजाब होदों बेफोरबायदि हेफाजाब होफिननांगौ आरो आरो निमाहा होफिननांगौ थ' नोंथां नोंथांनि सल'खौ खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो इयुनावबो खोनासंनो मोनगोन होननानै आसा थाबाय एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां
दे अब्ला नोंथां
औ